हेलौ नोंथां।
थां
ओ मोजाङै दंना?
दं नै नोंथां मोजाङानो।
आतसा आतसा। आंबो मोजाङै दं।
औ दे बुंदो दे नोंथां।
माबालै नोंथां दिनै नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोनलांं बे टपिकआनो जाहैबाय सल' खोन्थानाय बर'फोरनि स
ए ए सल' खोन्थानायखौथ' आं बिराद मोजां मोनोलै नोंथां।
औ दा बेखौनो आं गोसोखांदोंमोन माने गोदोनि समाव बर'फोरा बिराद सल' खोन्थायोमोन। आबै आबौमोनहा बा बिमाफोरा बिफाफोरा ओ माने सल' खोन्थानाय हुदा दंमोन आरो आथिखालाव दा खमायनाय नुनो मोनबाय नाल आं बिराद गोसोखांदों आरो बेनि थे बिनि सायावनो सावरायनो।
औ आंबोथ' गोदो उन्दैयाव बिराद सल' खोनासंनो मोनदोंमोनलै नोंथां। माने जोंना आबै आबौ बैसो जानाय बोराय बुरैफ्रा आरो। ओ गोलोम बोथोर। आंनि बे अखाफोर गावदां ओंखारनाय समाव सिथ्लायाव जिरायनानै बिराद खोन्थायोमोन जाहैब बे जोंनाव। औ दा बै समखौ गोसोखाङोबाथ' बोरैबा मोनखांलायोलै नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां दा
जायो नोंथां।
औ थारैनो थारैनो। हाबाब गोदोनि समा मासे मोजां मोनदो नोंथां। नायलाय ओंखाम जाखांनानै गय जानाय समावबो बा दान्दिसे जिरायनाय समावबो सल' खोन्थायोमोन बिबै बि फोरा बा ओंखाम जानायनि सि सिगांबो माब्लाबा ओ मा होनो अर सायनाय नामैनो गोजां बोथोराव नोंथाङा बुंनाय बायदि। गोजां बोथोरनि समाव आराम। न' सायनानै बिबै बिबौफोरा बा बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' फोरनो बा फिसौ फोरनो उन्दै समाव मा होनो बिराद सल' खोन्थायोमोन। बेफोरखौ जों बिराद माने मोजां मोनलाय लांदोंलां नोंथां बैबायदि समखौ।
हा नोंथां मा बुंबावनो। बै समखौलाय।
औ।
दानि जुगाव बिदिखौ नुलालै नोंथां।
नोंगौलै।
माने दानि जुगाव ओरैबायदि जाहैजोबाय बयबो मानसिफोरा गावबा गाव खामानियाव बेस थ थाहैजोबाय।
औ औ।
थाहैजोबनायखाय सल' खोन्थानोबो सम गैला। खोनासंनोबो सम गैला। सोरबा खोनासंनो गोसो जाबाबो खोनथाग्रा गैला। बे बायदि जालांजोबाय आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ थारैनो नोंगौ सैथो सैथो बाथ्राखौ नो बुंदों नोंथां। ङा दा जोङो बैबायदि सल' खोनथानायनि गेजेरजों गोबां गियान मोनोमोन। सोलोंथाइ मोन मोनोमोन। माने गियाननि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो बे सल'नि गेजेरजों मिथिनो हायोमोन सल' बाथाफोरनि गेजेरजों।
औ नंगौ नोंथां।
थां।
नोंगौ नोंगौ।
ओ जेरै बुंनो थाङोबा जोङो आदुवानि सल' नि गेजेरजों जों मानसि आदुवा जायोबा माबायदि खैफोदाव गोग्लैयो। मानसिफोरजों माबायदि थगायजायो नैबेबायदि बाथ्रा बाथ्राफोरखौ जोङो आदुवानि सल'नि गेजेरजों गियान मोननो होमोन नङा होमबा
औ। दे होमबा नोंथाङा आदुवानि संख्रि फोनाय ना मा होनोमोनलाय बेखौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदोलाय नोंथां।
जागोन दे जागोन नोंथां। नोंगौ थारैनो सैथो। बे आदुवानि सलनि गेजेरजों जोङो मोनसे गियान बांद्राय ओ बांद्राय आदुवा जायोब्ला मानसिया माबायदि जायो? माबायदि खैफोराव गोग्लैयो बिनि गियान खौ मोननो हायो। फैदो जोङो दानिया सलखौ खोनासंनि। सलआ ओरै जेनबा आदुवानि संख्रि फोनायाव मोनसे गामियाव आदुवा दंमोन जाहैदों बे मानसिया ओरैबाय दि आदुवा जाहैदों माने आबाद फोबाबो फोबाबो आबादा मोजां जायैनि गावनि बारियाव मा खालामदोंनो बे रागा जोंनानै सानसेखालि संख्रिखौनो फोनानै दोनजोबदों जायदों।
ओइ।
दानिया संख्रिया फोबाय आबाद जायिनि रागा जोंनानै दाना माखासे समनि उनाव बे संख्रि फोनाय जायगायाव बिराद ग्रौ ग्रौ गांसो रजबाय जाहैदों। बिराद सोमखोर सोमखोरनो जाथाव जाथाव जाहैदों। दानिया मा जाखोनो सोरोनि सोरगोफुरिनि राजानि मैदेरा बै आदुवानि संख्रि फोनायाव रजनाय गांसोखौ नुहुरनानै बिराद लुुबैहरबाय जाहैदों।
औ।
दानिया लुगैनानैथ बे थानो हाबावासै जाहैदों मैदेरा।
औ।
बियो फाथालफुरि फारसे ओ मैुदोफुरि फारसे फैनानै बे आदुवानि संख्रि फोनायाव रजनाय गांसोखौ जाफैबाय जाहैदों सानसेखालि हराव।
औ।
दाना आदुवाया अखानायै सिखारनानै नुबायनो आयौ सोरनि उवाल जाखो बेलाय? आंनि संख्रि फोनाय जाजोबलांबाय अ आंनि गांसो रजनायखौ जाजोबलांबाय दानिया साननानैल' थायासै बे ओरैबायदि रागा जोंबायनो रागा जोंनानै मा खालामदों दानिया गामि गामि गिदिंनानै उवाला खानानै दोन उवाला खानानै दोन होननानै बे रायहै जोब्बाय जाहैदों।
औ
गामियावहाय दाना गामिनि मानसि मानसिफ्रा मा उवाला खानानै दोन होननानै रागा जोंफैलाबायखो बेलाय मा जाखो बे बिदि सानबायनो
औ
दानिया बेबायदि बुंनानैल' थायाखिसै दानिया र' सालाफ्रा मानियो ना मानिया बिसोरो बिदि होननानै बेयो आनजाद नायनो नागिरबावबाय जाहैदों।
औ
अ दानिया मा ओइदिनखालिबो हराव गाव आनजाद नायनो नागिरनाय खालि सोरगोनिफ्राय मैदेरा फैनानै गां बुस्थुखौ जाफैबाय जाहैदों।
औ
फैबावबाय नो हो बिदिसो जाबाय आरो आं बादा होसेयावबो बिसोर उवालखौ खाना दोनासै आंनि गांसोखौ जाफैजोबबाय। ओरैबायदि रागा जोंबावबायनो दानिया र' बेथा सोरनि उवाल बे बेखौ साजा होनां होननानै अ ख मा होनो औ नेक्स्टआवहाय नेबाय जाहैदों बियो। मोनायाव। नेक्स्टनि मोनायाव नेबायनो। नेबाय नेनाय बायदि दाना मोनायाव फैबावगौलाय मैदेरा गांसो जानो फैबाय दानिया फैबा मा खालामखो मैदेरनि उन उन उन थाबायफानानै मैदेर लानजायाव थामब्रुम हमबाय जाहैदों।
औ
बे आदुवाया दानिया मैदेरा मा आंनि लानजायाव सोर मा हमखो होननानै गिनानै खारखोलांबाय नो सोरगो फारसे बेबायदि आरो।
औ
दा बेबायदिनो थाङै थाङै थांनानै सोरगोफुरियाव थांनानै सोरगोनिफ्राय गामब्ला मा होनो सोरगोफुरियाव थांबाय जाहैदों मैदेरा बेनिफ्राय बेबो सहैबाय दाना सो-सोर्गोफुरिनि राजाया बुंबायनोे आरे ओ मा जाखो मा जाखो? मा जाखो नङालै नोंथांनि मैदेरा ओरै ओरै आंनि संख्रि बोनायखौ जाहो ओ मा होनो औ औ गांसो ओ जाजोब बोबाय। बिदि होनना बुंबाय जायोदों। दे जाबाय जाबाय जोब्बाय दा बेनि थाखाय आं नोंनो ओ बिनि बान्थाखौ हरसै नों मा नांगौ बेखौल' बुं दानो थांनानै नुहैदोंनो बियो सोर्गोनि अमा गन्द्रायाव अमा आदार होग्रा अमा खन्थ्रा नुबाय जाहैदों। स'नानि स'नानि अमा खन्थ्रा। दा ना बेखौसो फसायहैबाय जाहैदों बियो नुनानै। दाना बे रा राजाया जेब्ला बेैबायदि बुङो दे नों मा नांगौ बान्थाखौ आं होनोसै नों मा नांगौ बुंदोल' होननाय समाव महाराजा आंनो जेबो नांला बै खुरै खन्थ्राखौल' हरदो होनना बुंबाय जाहैदों। दाना बे अमा दार होग्रा खुरै खन्थ्रा स'नानि लानानै बे सो ओ मैदो ओ गावनि न'फारसे फैफिनबाय आरो मैदोफुरियाव। दानो फैनानै बिदिनो गामिनि मानसिफ्रा मिथिबाय स'नानि ओ गामला मोनबोदों। दाना बयबो लब जाबाय दाना सानसेखालि मा सोङै सोङै सोंनानै बे आदुवानि न'आवहाय नेनो फैबायनो। दाना फैबाय नेनो फैनानै दाना फैगौ मैदेरा फैबावगौ गांसो जानो। दाना बे फैबा बिदोनो आदुवाया उन उन मैदेरजों उन थाबैनानै लान्जायाव थामब्रुं हमबाय जाहैदों। दाना मैदेर गिनानै खार सोलायबाय दाना बे आदुवानि उनावहाय गुबुनफोराबो गामिनि मानसिफ्रा बिनि आथिङाव बे बिनि आथिङाव बे बिनि आथिङाव बे हाला हाला हमनानै मैदेरजों दावखोलांफाबाय जायदो दानिया ला फास आव उन्थाराव थाग्रा मानसिया ओइ उमुक स'नानि गामलाया बे थि गिदिर मोनदोमोलाय होननानै सोंहरबायनो आदुवानाव दानोबेथ' आहा दुवा गावजों हमथानासो थांदों बोरै खोन्थाबावनो दाना गामलाया एसे गिदिर होननानै दाना आखाइजों गावनि आखाइ हमनायखौ हगारनानै ओइ सिनि गिदिर होननानै खोन्थाबाय जाहैदों। दाना ज्रय सिरिना थु थैजोबबाय गासिबो गोग्लैना थैजोबबाय दा बेबायदिनो
बांद्राय आदुवा जायोबा खैफोद जायो आरोना।
फोद जायो औ। बांद्राय आदुवा जायोबा खै फोराव गोग्लैयो बेखौ बे सल'नि गेजेरजों फोरमायदों आरो।
दा बिदिनो आंबो खोनादोंमोन बै ओ जेनेबा ओ सिंह आरो एन्जरनि
औ औ
थामाने सिंहआ हाग्रानि राजा होननानै बयबो मिथियो नालाय
औ
दा सिंह' आबो ओरैबायदि दुगा जे माने गावनि देरसिन रावबो गैला आरो हाग्रायाव औ दा बिदि होननो होननाय लाय माने बयबो गियोसै बिखौ हाग्रानि राजा बेनि अनगा रावबो बारनो हाला माला बेबायदि होनना ओनफ्राय बे हाग्रायाव माने सानसेखालि फलाना
हुम
माबाना दोनदोंमोन जाहैबाय जेस साना दोनदोंमोन जाहैबाय औ दा बे जे साना दोननायाव माने बे हाग्रानि राजाया गाव रावखौबो गिया नालाय आंनि गिदिर आंखौ सोर मा खालामनो आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया दा बेबायदि साननायाव माने बियो बे जेयाव नांहैबाय जाहैबाय
औ
औ इनिफ्राय बै जेयाव नांना थानाय समाव जाय समाव फलाना मोन फैयाखै बै समाव माने बियो गोबां होख्रावबायनो जे आंखौ बास साय आंखौ बासाय रावबो बासायना हाया आरो बे खौ बयबो जेखौ नुनानै गिना खारजोब्बाय। दा बै समाव बै एन्जर मासेया खाथियाव थांबायनो। महाराजा जे नोंथां नोंथाङा मा जाखो?
औ
दा बेयाव माने बुंबायनो आं माबाफोर हेफाजाब खालामनो हागोन नामा होनना।
औ
दा बेवहाय सिंहआ गाव गिदिर नालाय दुगाया बारा बुंबायनो आं एथ' गिदिरानो बेखौ जेबो खालामनो हायाखै जेखौ बिसिनो हायाखै नों बे नेहाथ एन्जरालाय मा खालामनो हानो आंखौलाय। बोरै बासायनो हादों नोंलाय आंखौ
ओम
दा एन्जरा होनबायनो महाराजा आं नुनायाव फिसा जानो हागौ होमबाबो आंनावबो बोलो दं। बेबायदि आरो। बेनिफ्राय जेब्ला बियो बेबायदि बुंबाय होमबा सिंहआ जाबायनो दे नोङो हागौबा आंखौ बासाय। बेबायदि जाबाय ओम ओमफ्राय एन्जराबो बुंनाय बाय दिनो बे जेखौ गावनि हाथायजों दोंफा दोंफा दोंफा अरसिनानै सिंहखौ बासायबाय जाहैबाय। अ सिंहखौ बासाबाय फलाना मोनफैस्लाबासै। बेयाव माने सिंहवा दैखा मोनबाय आरो दा बेै सल'नि गेजेरजों बेखौनो मोनथियो जे माने रावबो रावखौबो उन्दै गेदेर सानलायनो नाङा आरो।
औ बयबो समान माने गावखौ देरसिन होननानै दुग्गाना
गावनि केपासिटि बायदि गाव जायखौ मावनो हायो बे खामानि बायदि माने गाव बयबो माने मोनफा मोनफा खामानिखौ मावनो हाखाजोबो।
औ बयहाबो मोनफा मोनफा बिथिङाव बबेबा मोनसे न बबेबा मोनसे नङा मोनसे बिथिङावहाय बेहा ओ माने ओ गियान दं आरो।
औ गियाना थाखायो आरो एखनबा खोथानि खोथा सोरबा सासे मानसिया माखौबा मावनो हाया आंनो हायाखै। नों बोरै हानो बिदि होननो हाया आरो बिनि थाखायनो। औ दे होमबा नोंथां मालाबा सावरायफिनसै।